ओं नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा
दाथ' आं ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
औ थ' आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना बेनोदि आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सावरायनो नागिरदों। सावरायजागोन नामा नोंथां औ ओ दावबायनो सावरायनो थादों आरो नोंथां थ' बेबायदि ओ जोंना दावबायनाय होनोब्ला गोबां जायगायाव जोंङो दावबायनाय खौ जों नुनो मोनो थ' बेबायदिनो ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव बेबायदि बेराय फेरखो दावबायफेरखो
आं थ' दावबायनाय हफथ' शिलं मेघालया दावबाय फेर जायगाफ्रा जोबोद समायना शिलंआ
औ
खोनादोंना औ ओ जोंङो जोंनि लाइफावहाय जोंङो दावबायनांगौ जोंनि लाइफआवहाय जोंनि दावबायोब्ला जों गोबां एक्सपिरियेन्स जों लानो हायो मानो होनोब्ला जोंनि दावबायनायजोंसो जों मोनसे जों मेमरि बानायनो हायो। जों गोबां दाबायनायनि गेजेरजों जों बां
मोजां खोनायासै नोंथां?
हेल'
औ दासो खोनादों। औ
ओ दावबायनाय होनोब्ला जोंहा जोबोदां गोनां गोनांथार जोंनि लाइफआव। मानो होनोब्ला जों दावबब्लासो जों गोबां ओ मोजां मोजां ओ जोङो नेचारफोर जोङो भिउफोर जोंनि ओ गुबुन जायग जायगाफ्रा माबायदि जों बेखौ मिथिनो मोनगोन जों दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जोंहा गोबां बेबायदि सोलोंथाइखौ जों लानो हायो। जोंहा दायोथ' जोंहा गोबां दावबायनो थाखाय गारि मथर गोबां बाइक ट्रेन बेबायदि फ्लाइक जोंहा बेफोरबायदि ओंखारबाय दावबायनो दा जोंहा गोबां गोरलै जानानै फैबाय दावबायनि थाखाय जोंहा जोंनि लाइफआवहाय जोङो दा जों जेराव दावबायनो गोसो जों बेयावनो थांनो हायो मानो होनोब्ला जोना रां रां रांनिल'सो जोंहा रांल'सो नांगौ जायो जों दावबायनो थाखाय। जोंहा रां थायोब्ला जोङो जों जेरावबो जोङो दावबायनो गोसो जायो जों बेयावबो दावबायलांनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो फार्स्टावहाय जोङो राङासो खोन्थायो नङा होमबा नोंथां? दावबायनो थाखाय
औ औ
औ जोङो खाथि खालायावबो जों दाउ ओ थाबायनाय एबा थांनायखौबो जों दावबायनाय होनो मानो होनोब्ला जों खाथि खालायावबो जोंहा गोबां बेबायदिनो जायगाफोर जों नायनानै गोजोननायखौ जों मोननो हायो। आरो जों बेफोर जोंनि खाथियाव अरुणाचल बेफोरावबो जों गोबां जायगाफोर समायना समायना दं जों बेफोरावबो थांखांबाय मानो होनोब्ला बिसिनि जायगाफ्रा ओरैबायदि साफा एबा नेचारेल भिउ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिसोरनि जायगाफ्रा ओरैबायदि हाजो हाला समायना जों नुनो मोनो आरोना नोंथ'।
औ
आरो शिलंआवथ' गोबां बेबायदिनो डिसिप्लिन रुल दङ बिसोरनि कालसारफ्रा जोबोद मोजां। मानो होनोब्ला बिसिनि दिडिसिप्लिन एबा बिसनि ओ बेबायदि जायगाफोरखौ ओरैबायदि साफा दोनो दिसिप्लिनै एबा रुलै मेनटेन खालामनानै सोलियो बिसोरो ओरैबायदि मोजां सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओ ओनसोलावबो एबा जोंनि गामि एरिया एबा गुफुर एरियायावहाय जों बेबायदि ओ मोजां जोङो सोलियोब्ला एबा जोंनि जायगाफोर खौ जों साब सिखुन लाखियोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां मानो होनोब्ला जोंनि जायगाया साब सिखोन लाखियोब्ला अब्लासो गुबुन जायगानि मानसिफ्रा दावबायनो फैयोब्ला अ इसिनि जायगाफ्रा मा मासे समायना एबा मासे साफा दोनो होननानै बेबायदि ओ जों बिसिनिफ्राय जों खोनानो मोनगोन अब्लासो जोंनि जायगाफ्रा डेभेलप जागोन जों ओंखायनो जोंनि रायगाखौ साबादोननांगौ आरो जों दावबायनो होनोब्ला जोंहा बेबायदि ओ फेमे लि एबा लोगोफोर आरो बेबायदिनो टिचारफोरजों जों दाववबायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ जोंहा माने बेबायदिनो टिचारफोर जेरै बिसोरजों दावबायोब्ला कलेज एबा स्कुल लाइफावहाय जोंहा गोबां बिदिनो जुफोराव जों थांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो काजिरङा नेसनेल पार्क बेबायदिनो रायमना गोबां बेफोर फाइभाव बिसोर आरो पार्कफोराव थांनानै गोबां जुनारफोर नायनानै बेबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जों पार्कफोराव जों थाङोब्ला जोंहा गोबां बेबायदि ओ नुफेरै जों जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जोंनि दाव ओ दावबायनांगौ जोङो लाइफआवहाय जों गोबां एक्स फेरेनस लानो नांगौ मानो होनोब्ला जोंनि दावबायनायासो जोंखौ मोनसे मेमरि एबा जोंनि माइन्न्दफोरखौ फ्रेस खालामो आरोना नोंथां नोंथाङाबो बेनि सायाव दावबायनायनि सायाव मा मा बुंनो सानोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो होनोना?
औ दावबायनाय होनोब्लाथ दा नोंथाङा बुंलाखाबाय जिहेथु जेनेबा आंनि बेलायावहाय आंबो दावबायदों दावबायनाया खिन्थु आङो बांद्राय गोजान गोजानावबा दा दाउ बायनो मोनाखै जिथु आङो गोजानसिन होनोबा आङो ओ दिडमापुर बरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ नायनो थांदोंमोन थ बेयाव मोनसे बे बेयाव थांनायावहाय ओ बेबायदिनो गोबां जोङो बरनि सिगांनि हिस्टरकेल जायगा जेनेबा बायखोनदा नेरसोनखौ जों नुबोदों थह बेबायदिनो जोङो होमबा जोङो फरायसालिनि जानानै थांदों आरो मोनसे फरायसालि औ जेनेबा ओमफ्राय आरो से जोंनि खाथियावनो थानाय बे माबाखौ माबायावबो जोङो इटानगोरावबो थांदोंमोन इटानोगोर इटानोगोरावबो गोबां जोङो ओ जुआवहाय थांदोंमोन ओमफ्राय मोनसे ओ मोननैसो पार्कआवबो हाबफोदों ओमफ्राय लामा मन्दिर दङ बेफोराव जों हाबबोनाय जादों आरो ओ बेयाव थांनानै जोबोर मोजां मोनदों बे बिसोरनि ओ बिसिरनि जायगायावबो इटानगरावबो साखोन सिखोनानो गोबाङानो औ ओमफाय लामा सामा मोजां आरो बेबायदिनो हाजो हाजोजों लामा जेनेबा हाजो हाजोजों थांनाय जायो आरो जेनेबा हाजोनि गाहाय गाहाय एरिया गेजेर गेजेर एरियाबो जायो नामा नोंथां?
औ औ
औ बे बिथि बिदिसिम थांदों आरो ओमफ्राय जिउआवबो थांदों लामा मन्दिरावबो बेबायदिनो साखोन सिखोन आरो बिसोरनि ओ मोनसे कालसारफोरखौ जोङो नुबोनो हादों आरो जेनेबा बेवहाय बि-बिसि नि थागिबि होनबाथ मम्फा निसि आदि इफोरबायदि ओमफ्राय गोबां दं आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बि- बिसिनि कालसारफोरखौ जोङो नुबोदों ओमफाय आरो जोंनिनो खाथि मोनसे जायगाबाव तेजपुरावहाय थानाय अग्निगराव अग्निगराव जों आं थांदोंमोन आरो औ बेयावबो ओ बर नि गोदोनि राजा माहोनोमोन बेखौ जेनेबा आरो बेनि फिसाजो उसा बे बेनि मोनसे हिस्ट'रिकेल जायगा दङ। ओमफ्राय बेयावबो बेयावबो थांदोंमोन। बुरलुंबुथुरनि जाय जायगाया जेनेबा बुरलुंबुथुर खाथि जायो। बे जायगायाव जों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बानद्राजा बानराजानि मोनसे स्टेचु दङ बेखौबो जोङो नायबोदों। आमफ्राय आरो कलपार्क दङ कलपार्कआवबो जोङो थांदों जिथुनाखि उसानि बिलोगो चित्रलेखा। सिथ्रलेखानि जेनेबा बे नामै बे पार्कआ आरो। बेयावबो जों थांदों थ' बेबायदिनो जोङो ओ बांद्राय गोबां नङाबाबो बांद्राय गोजान गोजान नङाबो खाथि खाथि जायगाखौ जोङो दावबायनो मोन्दों आरो। बेफोरबायदिनो
थ' नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावनो सानो नामा दावबायनायनि सायाव?
दावबायनायनि बेलायावथ' आं बेखौ बुंनो सानोदि जों जोंनि लाइफआवहाय जों माने जोङो दावबायनानै लानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि फरायनायावनो जोङो दावबायोब्ला जोङो बेबायदि गरम बन्द' एबा जों बन्द'फोर मोनोब्ला जोङो दावबायनानै लानांगौ। ओ जों माने सम मोनबाय थाया जों बेबायदि दावबायनो थाखाय एबा जोङो लोगोफोरजों बेदि इन्जय खालामनो। सम मोनबाय थाया। जोंहा उनावहाय उननि ओ उननिखौ सानोब्ला फिउसारखौ सानोब्ला जोंहा उनावहाय बेबायदि दावबायनायनि समफोरखौ जों मोनफिननो ना मोनफिना जों बेखौ मिथिया। ओंखायनो दा सम थानायावनो जोङो दावबायनानै लायोब्ला जोंहा मोजां जोंनि थाखायनो। मानो होनोब्ला जों दावबायनायाव मोनसे जों गोबां एक्सपेरियेन्स जों लानो हायो कालसारफोर बेलेगनि कालचारखौ जों मिथिनो मोनो माबायदि बिसिनि कालचारा एबा ट्रेडिसनेल ड्रेसा माबायदि जों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो बिसि जि ओ रायलायनाय स्टाइलफ्रा माबायदि जों बेफोरखौबो मोनदांनो हायो। जों सोलोंनानै लानो हायो गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि ओ मानसि फोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो ना नोंथां। ओंखायनो जोंनि लाइफआवहाय दावबायनाया जोबोद गोनांथि ओंखायनो सम थानायावनो जोङो दावबायनो नांगौ। जोङो न'आवल' थाबाय थाबा जाया। ओ दा जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव जालांगोन नोंथां। ओ नोंथाङा बेबायदि ओ गावनि रोंगौथि एबा रोंनायखौ आंनो थाखाय बेबायदि ओ गावनि दावबायनाय एबा एक्सपिरियेन्स मोननानै आनो बेबायदि फोरमायनायनि थाखाय नोंनाव गोजोननाय थाबाय। आंनो नोंनिफ्राय बेबादि सोलोंनो मोन्नानै गोजोनाय थाबाय। दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां ओ दा बुंनो थाङोबाथ जोंना जोबोद गोलाव जायो।
औ औ नोंथां। गोजोन थाबाय नोंथांसिम।
औ औ गोजोन्थों।
औ